मा हेलौ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां। औ मोजाङैनो दं नोंथां। नोंथाङा ओ नैरोजा नैजिबा मायथाययाव जानानै थांनाय औ नैबे बागुरुम्बा दोहौ औ बेखौ नोंथाङा मोजाङैनो मिथिगौ ना? थिग थारै नोंथाङा एसे आंनो बेखौ फोरमायहरनो हागोन नामा? अ जोंनि बर'नि बागुरुम्बा दोहौ बे दोहौ मोसानाया नैरोजा नैजिबा मायथाइयाव जानानै थां बाय दा बेयो खुब मोनसे जारिमिनारि। जारिमिना रि होननानै बुंनो हागोन सान हिसाबै। जों बुंनांगोन। दा बाहाय गोबां ओ बुंनो थाङोब्ला जि रोजा बर'नि मोसाखावरि आरो दामग्राफोरा बेयाव बाहागो लादोंमोन। दा बेयाव मोसानाय दोहौआव ओ मोसाखावरिफोरा गोबां रोखोमनि गानग्रा जोमग्रा गानदोंमोन दा बिनि सायाव नोंथाङाबो ओ मोनथिगौ नामा?
औ गानग्रा जोमग्राखौथ' आंबो एसे मोनथिगौ बर' हारिनिखौ। ओ बै सानाव जे गाननानै ओ बिथांमोनहा मोसादोंमोन बेयो जाहैबाय दखना आरनाइ फास्रा। गामसा आरनाइनि गस्ला।
ला।
बेखौ बिथांमोनहा बाहायदोंमोन।
आदसा लोगोसे ओ बिथांना जे बाहायबावदोंमोन आखाइजों दामग्रा दागजु दामजु। बेखौ नोंथाङा मोनथिगौ नामा थारैनो आंबो बेखौ। ओ मोनथिनो मोनदों जे जोंनि। बर'नि बागुरुम्बा। दोहौ मोसानायाव बे दामग्रा आगजुफोर जेरै- खाम सिफुं सेरजा जथा जाबख्रिं बेफोरखौ नुनो मोनदों। थारैनो जोबोद समायनामोन।
उम।
नोंथाङा आरो बेनि बागै माबाफोर मोनथिबावगौ नामा?
औ मोनथिगौ नोंथां एसेब्लाबो ओ बिखौहाय गोबां समनिफ्रायनो रिहारसेल होनानै ओ बेखौ मोनसे गुवार जायगायावहाय दिन्थिदोंमोन बेखौ ओ
गोबां ओनसोलनि सुबुंफोरा बर' सुबुंफोरा
गोबाव समनिफ्राय सोलोंनायनिफ्राय मोनसे जायगायाव जि रोजा मोसानानै दिन्थिफुंनायनि थाखाय ओ बर'फोरनि मोनसे
मोनसे सिनायथि एबा नेरसोना बैसानखा।
रेकर्डेड जानानै थाबाय होननानै। बर' माहारिनि साफ्रोमबो सुबुंफोरानो बेखौ बरायगोन।
बेनो। आरो गोदो गोदायनिफ्राय आबै आबौनिफ्राय फैफाखानाय।
ओ जोंनि दोरोङारि मोसानाय होननानै बुङोबा बागुरुम्बायानो नोंथाङाबो बिनि सोमोन्दै एसेसो मिथियोब्ला।
मिथियोब्ला फोरमायहरदो जाहाथे गोदोनिफ्रायनो दंबोयोमोन। गुबुन गुबुन जायगायाव नैबे बे मानायनि अनगायैबो मोसादोंमोन नामा। थारैनो जोंथिय मोनथिस हायै समनिफ्रायनो सोलिबोनाय बे बागुरुम्बा मोसानाया जे जोंनि गोद गोदो आब आबै आबौमोननि सिगांनिफ्रायनो। जे बर'फ्रा जे बुहुमाव। फैजेनदोंमोन बे समनिफ्रायनो बे सोलिबोनाय जोंनि नैबे बर हारियाव दा बे बागुरुमबा मोसानायखौ जानला मोनला मोसानाय जाया। माखासे। सम आरो बोथोरखौ नायनानै मोसानाय जायो माखासे हाबाफारि। बेफोराव मोसानाय जायो थारैनो बे बागुरुम्बा दोहौ मोसानायनि प्रेपेरेसना माबायदिमोन नोंथां मोनथिनाय बायदिब्ला।
आंनि मोनथिनायाव खमैबो से बोसोरनि सिगांनो बेखौ रिहारसेल होबाय थादोंमोन लोगोसे अस्थादफोरबो बेवहाय दङमोन जेरै दामग्रानि अस्थ मोसाग्राफोरनि अस्थाद फोरोंनाय गोबां
गोबां सुबुंफोरानो बेवहाय बाहागो लानाय बे बागुरुमबा हौखौ बेवहाय मोजाङैनो जाफुंहोदोंमोन।
नोंथाङाबो बिनि थैनाय
बबे जायगानिफ्राय बांसिन बाहागो लादों होननानै नोंथाङा मिथिनो मोनो।
जायगा होनोब्लाथ कक्राझार बुंनांगोन कक्राझारखौ जों मखनांगोन। कक्राझारनिफ्रायबो बाहागो लादों। चिरांनिफ्रायबो बाहागो लादों बाक्सानिफ्रायबो लादों बुंनो थाङोब्ला जोंनि आसामनिफ्रायनो बांसिन बाहागो लानाय जादों बेनि अनगायैबो। नेपाल। बांलादेश। बेफोरनिफ्रायबो ओ बर'फोरा फैनानै बाहागो लाफैदों आरो आरो जोंनि नुसुंसे ओ हादर। नुसुंसे रायजो जेरै मेघालया। अरुणाचलफोरनिफ्रायबो साफा सानै। फैनायखौ जों नुनो मोन्दों। थारैनो जोबोद बाखनायनाय बाख्नायथाव बेयाव बर हारिखौ खौसेयै हारिमु जोंनि गोदोनि जे बागुरुम्बा मोसानाय बे बागुरुम्बा मोसानायाव जोंनि गासैबो बर' हारिनि आ बिथांमोनखौ खौसेयै बाहागो लाफैनायखौ बेहाय नुनो मोनदों आरो
आतसा
आसा बेयावहाय ओरैनो ओ
औ
बेसेबां सानसोनिफ्राय बेखौ रेदि खालामदोंमोन थि खालामनायाथ प्रिपेरेसनाथ से बोसोरनि सिगांनो जाखानाय नोंथां बुंनाय बेलायदि आरो बेखौ रेडि खालामनायाव खमैबो मास मोननै नै दान बे नै दानखौ फुरा आतसा प्रिपारेसन खालामनानै बेयाव मोसानाय जादोंमोन आरो
आदसा बे नोंथांमोननि बागुरुम्बाया नैबे बर हिसाबैल दङ ना गुबुन माबायावबो दङ हारियावबो दङ
बागुरुमबायाथ' जोंनि बर' हारियावल दङ बे मोसानाया गुबुन हारिनो सा औ‌ बेखौथ' बुंनो हाला खिन्थु बागुरुम्बाया जोंनि बर'फोरनियाव दङ आरो
ओरैनो बे बागुरुम्बा मोसानायखौ जि रोजानि बारैबो गुबुन गुबुन हाबाफारिफ्राव बबेबा बाहायनाय
बबावबा बाहायनाय जायो नामा गुबुन गुबुन हाबाफारियावथ' बिदि जिरोजा मोसानायखौ नुनो मोननाय जायाखै नैबे बागुरुम्बा दोहौ जे थांनाय नैरोजा नैजिबा मायथाइयाव जे मोसानाय बेयो मोनसे सिपेसियेल ओ सानमोन। दा बेहाय जारिमिनारि सानमोन। नाथाय गुबुन गुबुन समाव मोसायोब्ला बिदिनो साजि साानैैजि सा बाजि बेफोरबायदि मोसानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो आरो मोनसे समाव बाजौनिबो बारा मोसानायखौबो जों नुनो मोनदोंमोन। नाथाय बांसिनै बिदि हाबाफारिफोर जायोबा जिनिफ्राय थामजि ब्रैजि बिदि मोसानायखौ जों नुनो मोनो आरो बागुरुम्बाखौ। आदसा नोंथां बे बागुरुम्बा मोसानाया ओ खुगा मेथाइजों मोसानाय जायो ना ओरैनो गुबुन मेथाइफोरजों मोसानाय जायो नोंथाङा ओ माबाखौनो गोसोखांदों। जे बेखौ ओ खुगा मेथाइजोंसो मोसानाय जायो जे खुगाजोंनो बेखौ दामग्रा दामजुजों दामनानै मेथाइ खनफानाय जायो, मेथाइ खननानै बे बागुरुम्बानि मोनसे मेथाइ दंखायो बे बागुरुम्बानि मेथाइ मेथाइजोंनो खननानै बेखौ मोसानाय जायो आरो गोरोबहोनानै। दामनाय देनायनि मेथाइ खननायनि बेनि गेजेरजोंनो बागुरुम्बाखौ मोसानाय जायो आरो बे आर्टिफिसियेल बिदि खनखानाय मेथाइ बेफोर बायदिजों मोसानाय जाया जोंनि खुगा मेथाइ बर'नि बागुरुम्बा होननाय मोनसे खुगा मेथाइ दंखायो, बे मेथाइजोंनो बे बागुरुम्बा मोसानायखौ मोसानाय जायो आरो।
ओं नोंथांमोननि नैबे बागुरुम्बा मोसानाय समावहाय हाफोर आरो हिनजावफोरा बेसेबां बेसेबां बाहागो लादोंमोन बेसेबां जन बाहागो लादोंमोन?
बुंनो थाङोब्ला ओ इसां एकजाकलि माबाखौ बुंनो हाया खिन्थु बागुरुम्बा मोसाग्राफ्रा फ्रायैनो ओ गुरोजा गुरोजासिमाव बुंनो हागोन आरो माखासे दामग्राफोरा सेेरोजासिमाव बुंनो हागोन आरो आं एक्जेक्टलि माबाखौ बुंनो हाला खिन्थु जि रोजायावहाय जाखा खादों बेवहाय नोंथांमोननिफ्राय हाबा जाखानाय आइजोफोराल बाहागो लानो हायो, ना ओ गुबुन सिख्ला सेंग्राफ्राबो बेवहाय बाहागो लानो हायो? बेयाव थारैनो ओ हाबा जानाय आरो हाबा जायैजों खोथा गैया आ हाबा जानाय आइजोफ्राबो बेयाव बाहागो लानो हादों जायफोरा मोसानो गोरों आरो हाबा जायै सिख्ला बा उन्दै हिनजावसाफ्राबो बेयाव बाहागो लादों बैसोखौ नायनानै बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लाहोदों। बुंनो थाङोब्लाबो हाबा जानाय आरो हाबा जायै हौवा हिनजाव ज बेयाव बाहागो लानो हादों आरो।
आदसा आंबो बेखौ नुनानै ओ जोबोर गोजोननाय मोनदों। बियो बुहुमावनो सिनायथि जादों।
उम आरो जारिमिनारि जा सान हिसाबैबो बियो लिरनानै दोनजादों। औ, थारैनो बाख्नायथाव बर' हारिया मोनसे बागुरुमबा होननाय मोसानाय मोनसे औ बागुरुमबा दोहौ, उम
लिप
जे बियो लिरनानै दोनजाबाय। औ, थारैनो नोंथांनिफ्रायबो आङो एसे मोनथिनो मोनबाय। औ, आरो गुबुन गुबुन ओ हाबाफारियावबो बाहायजायो होननानै आङो मोनथिनो मोनबाय। थारैनो,
थांनाय सम
थांनाय समफोरनि
गिदिर गिदिर प्रग्रामफोरावहाय बाहागो लानायखौबो आङो नु माखासे खौरां बिजोंफोरजोंबो आङो नुनो मोनबोदों। बेयो मोनसे
बेयो मोनसे बर'हारिनि समायना रमायना मोसानाय। नंगौ, बागुरुमबा। नोंथांनि फ्राय मिथिनो मोननानै आङो गोजोननाय जासिबाय, साबायखर नोंथां।
गोजोन्थों।
नोंथां ओम साबायखर गोजोन्थों।